हेलौ हेलौ
खुलुमबाय
औ खोना-खोनादोंना नोंथां?
खोनादों खोनादों
औ मा खामगासिनो दालाय?
दङो
ओंखामफोर जाखांबाय? ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां?
जाथ'वाखैनो जाथ'वाखैनो
औ औ आं नों थांनो कल खालामनायनि जाहोना नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो रायलायनो होनना खालामदोंमोन कलखौ आयदानि सायावमोन मोनसे आयदानि सायाव ।
दे बुंलाय ।
माने जोंनि बै बर'नि टाइटेल बा बिमुंफोरा बियो माबोरै थानाय बेखौ नोंथाङा मिथियो नामा?
बेनि बागैथ' ओरै एकजाक्ट मिथिया मिथिनाया
मिथियाना नोंथाङा?
मोजां ओरैनो मिथिया थेबाबो एसे एसे मिथिगौ ।
औ औ । आं नोंथांनो फोरमायना होनोसै माने बे जोंनि बर'नि टाइटेल बा बिमुंफ्रा गोदो गोदो गोदाय माने जों खेराइसो होयोमोन जों नालाय जोंना बाथौ खेराइ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना बर'फ्रा । बे माने खेराइ फुजा होनाय समनिफ्राय माने बर'नि बिमुं बा टायटेलफोरखौ दोननाय जादों आरो जेनेबा आंनि मिथिनायाव । बिदिनो जोंनि गेजेराव दं जेरै ओ माबा टाइटेल दंमोनथाय ओ हाज'आरि टाइटेल दं जेनेबा जोंनियाव । खोना मिथिबायना हाजोआरि नाम माबाखौ टाइटेलखौ?
औ । जरै बसुमतारि
औ । बे हाज'वारिया बोरै हाज'वारिया बोरै थादों होनोबा जेनेबा गोदो गोदो माने जोंथ' दासिमबो बर'फ्रा हाग्रा सेर सेर मिथिंगायारि जायगायाव थानो मोजां मोनोना गोदो जेनेबा जाय बर'फोरा हाजो सेर सेर हाग्रा गेजेराव थादोंमोन बिसोरखौनो माने बे खेराइ होनाय समनिफ्राय हाज'वारि टाइटेल बा बिमुङै गाबज्रिदोंमोन आरो । हाज'वारि होननानै बेनिफायनो हाज'वारि टाइटेला जादों जाहैबाय
आ।
नोंथांनाथ' टाइटेलआ बसुमतारि ।
औ बसुमतारी नोंथांनिया
बोरै थानाय मिथिदोंना मिथियाखै?
बेखौथ' आं सोंनाय जायाखै बोराय बुरैफोरनाव । आबै आबौमोननाव माबायदि थानाय
मोनथियाखै ना ओमबा नोंथाङा औ आं मिथिगौ
दे ओमबा फोरमायलाय
माने बे खेराइ होनायजोंनो लोब्बा गोनां बसुमतारी टाइटेलाबो । गोदो गोदाय खेराइ होनाय दङ जेनेबा जोंथ खेराइखौ, गोदो हाग्रा बंग्रा माबेबा दैमा सेर हाजो हाला बेफोरावसो होयोमोन जाहैबाय खेराइखौ।
औ औ।
आथिखालनि बायदि बिदि माने दाबसे जायगा गैयामोन जाहैबाय खेराइ फुजा होनाय। गोेदो बिदिनो दैमासेर हाजो सेरफ्राव होयोमोन नालाय, बे समाव माने बाथौआव बाथौ बानायोना जोङो बे बाथौ बानायनायाव जेनेबा बिथा बानायोना जों हानि।
औ।
बे माने बे हानि बि थाखौ हा लायग्रा बा बिथा खालामग्रा, बिसोरखौ माने बे खेराइ फुजा होनाय समाव बैसुमुथियारि होन्दोंमोन जाहैबाय हा लायग्राफोरखौ।
औ औ।
जेनबा बे बैसामुथियारियानो जेनेबा सोलायनानै आथिखालाव। बसुमतारि बिमुं जाफैबाय आरो।
औ।
गोरोन्थिबो जानो हागौ, माने आंनि मिथिनायाव बिदि खोनादों आरो आङो।
औ औ ओमफ्राय ओ आं मोनसे आरो टाइटेल मिथिनो लुगैबावदो।
मामोनबा?
नार्जारि होननाय टाइटेला माबोरै थानाय बेनि बागै मिथिबावनो लुबैदों।
नार्जारिखौथ आंबो मिथिला गोसो मिथिया बेखौ आंबो खोनायाखै नार्जारिखौ बोरै थांनाय थाय।
औ।
बिदिनो। बिसोरो गोदो फाथो आबादफोर मावबो जानो हागौ, जेनेबा नार्जारियाव जेनेबा फाथोनिफ्राय जेनेबा नारजि जायो नालाय। बिदिबो जानो हागो आंनि आन- दासाव आरो।
बर बिमुं टाइटेला बोरै थानाय?
बर'आथ जेनेबा बे खेराइजों लोब्बा गैया जाहैबाय बर टाइटेला ।
औ औ ।
माने बे बर'आ माने जों बर जाथि हिसाबै सिनायथि होनो होननानै जेनेबा जों बर'बो ओननानै बे टाइटेलखौ लादो जाहैदो बर' । बर' होननानै । बेनिफ्रायनो बे बर' टाइटेला थाबाय इनफ्राय द जेनेबा जोंना औवारि । औवारिखौथ' खोनाबाय । बे औवारियाबो बे खेराइजोंनो सोमोन्दो गोनां माने बाथौ दुमनो थाखायसो जोंनो औवा नांगौ जाहैबाय नालाय ।
औ ।
बे औवाखौ लायग्रा बा जगार खालामग्रा ।
औ ।
मानसिफोर थायोना बेफोरखौ माने औवारि होनना बिमुं होदों जाहैबाय बे खेराइ फुजा होनाय थाइमाव ।
अ औ ।
ग्राफोरखौ बाथौ दुमनो बाथौ दुमनानै औवा लायना बाथौ दुमग्रा बिसोरो । बेनिखायनो बिसोरखौ औवारि होननायखाय दानि दिनाव औवारि बिमुं एबा थायथेला दं आरो जोंनि गेजेराव ।
औ । ओ बिनिफ्राय ओ जिथु ओ जोंना । आरो दिस दंबावो जन्थु सरगियारि ।
सर्गियारिखौ आंबो मिथिया नोंथां बोरै थानायथाय बे सरगियारिया ।
अ ।
गयारिखौ मिथियो आं नोंथां गयारिखौ खोन्थानो हागोन नोंनो ।
दे खोथालाय ।
ओ गयारियाबो बे जेनेबा जोंनोथ' बाथौ फुजा होनाय बा खेराइ फुजा होनायाव गय फाथैनांगौ जायो नालाय
औ औ ।
जेनबा बिसोरो गय आबादबो मावो । बेनिखायनो बिसोरो जेनबा फुजा होनाय टाइमाव गय लायग्रा बा गय फा दै जगार खालामग्रा बाथौ फुजा होनायनि थाखाय बिसोरखौनो गयारि होनदों जाहैबाय । इनिफायनो दा गयारि । बिमुं बा थायटेला दं ओमफ्राय दैमारि दं जोंनि गेजेराव आरो
औ दे एसे फोरमायनो होनाय दैमारिखौबो
औ दैमारियाबो बिदिनो जेनेबा आं दहायनो बुंंखांखाबाय ओ जोंनावथ' गोदो गोदो-गोदाय जेनेबा दानि बायदिथ' दंखल बा दैखर गैयामोन गोदोनि दिनाव
औ औ
बेनिखायनो जोंनो हाग्रा बंग्रायावसो जोङो बाथौ फुजाखौ बा खेराइ फुजाखौ होयोमोन नालाय बे बाथौ दुमनायाव बाथौ दुमनायाव जेनेबा जों बिथाफोरखौ लिरो ना
औ
बिथा लिरनो बा दै सारस्रिंनो बेयाव दैनि गोनांथि जायो नालाय जोंनो
औ औ
जायफोर सुबुंफोरा दै लायनानै जगार होफैग्रा हाजो बा जरनानिफ्रायसो लायोमोन गोदो बिसोरो लायनानै जोंनि बाथौ फुजाबा खेराइ फुजायाव दै जगार होफैग्राफोरखौनो। दैमारि होनग्रा जाहैबाय। बिदिनो दैमारिया थाबाय आरो। जोंनि गेजेराव। दैमारि बिमुंआ। उम।
बिदिनो जोंनि गेजेराव जेरै मुसाहारि बायदि बायदि बिदि दंबावो बेबो आरो सोमोन्दो दंबावो नामा।
मोसाहारिखौ आं मिथिस्लाबासै नोंथां आं मोनाखै माने फरायनो आं फरायजोबनो हास्लाबाखै माने बेखिनिखौल' मिथिगौ आं। ओमफ्राय। जोंनि गेजेराव दं आरो लाइफांआरि होननाय।
लाइफांङारि।
औ खोनादोंना नोंथाङा लाइफां ङारि बिमुंखौ खोनाफेराखै ना इसे खम आरो बे बिमुङा एसे सुबुं अनजिमा खम लाफांआरिनि आंनि मिथिनायाव आरो। बे लाइफाङारियाबो बे खेराइ फुजा होनायावनो सोमोन्दो दं बिसोरो जेनेबा लाइ बिलाइखौथ' मिथियो नोंथाङा।
औ मिथिगौ। थालिरनिफ्राय थालिर बिलाइ लाय बिलाइ।
औ बे थालिर बिलाइ माने थालिर बिलाइनि गोरलै बाहागो बा बिजौ। थालिर बिलाय। गोरलै जानांगोन आरो बेयो बिजियाव बाहागोनि जानांगोन आरो।
औ।
बे बेखौनो लाइजौ होनो जेनेबा बर'आव। बे खेराय फुजा होनाय समाव जेनेबा जोंनाथ' बिदिनो बायदि सिना जिराद थायोना बावनो गय फाथै बिदिनो बायदिसिना साजायनानै बावोना जोङो। बाथौ फुजा होनो। समाव बेयाव जेनेबा बेे बेसादफोरखौ दोननो थाखाय जोंना लायजौनि गोनांथि जायो नालाय
औ।
बे लाइजौखौ हाग्रा बंग्रानिफ्राय लायनानै जगार खालामना होफैग्राखौनो माने लाइफाङारि होनो जाहैबाय।
आतसा।
उम।
औ औ।
ओमफ्राय देउरि दं जोंनि गेजेराव देउरिखौथ' जों बर'नि बादि खोनायाना?
ओहो खोनाया।
ओ गुबुन जाथिनि बायदि होदों बे देवरियाबो नाथाय बे खेराइनिनो गुबै मेन बाहागो आरो बे नङा बानो देवरि नङा बानो खेराइ जाया आरो देवरिया माने दौरि
औ औ।
माने दौरिनिफ्राय बे देवरि जादों।
औ
खेराइ फुजा होनाय समाव जाय सुबुङा दै सारग्रा बा फुजाखौ होग्रा बा फोजोबग्रा माने फुजानि गासैबो दायथ' बेनावनो देउरि नावनो। फुजा खालाम नाया बे जाय सुबुङा फुजा खालामग्रा बा दै सारग्रा बेखौनो बे टाइमनिफ्राय बे समनिफ्राय माने देउरि होननानै गाबज्रियो आरो बेनिखायनो दा जोंनि गेजेराव देवरि खुङा दं आरो बर बर'फोरनि गेजेराव। उम दा मिथिबाय दा?
ओ आं बे बाथ्राखौ मिथिनानै जोबोर मोजां मोनबाय।
औ
मानो होनबा आं मिथियामोन जे बाथौआ जोंनि जिथु जों बाथौ फुजियो बेयो जे जोंनि ओ बिमुं फोरजों सोमोन्दो गोनां
औ
बिखौ आं दिनिसो मिथिबाय माने
औ नोंथनो फोरमायनो मोननानै आंबो गोजोनबाय औ। दे होमबालाय नोंथां दोनथ'नोसै ना?
औ दे।
औ।
दे नोंथां।